औ नोंथाङा खोनादोंनाा औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय अ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबादियै खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुवा माने बैसागुआ मोनसे दोहोरोमारि आरो
औ
बर' बर' हारिनि मोनसे माने आंगो बुंनो हायो आरो जोङो माने बैसागुवा दोहोरोमजों लोब्बा गोनां होननानै बे खौ लिरनानै माने बेखौ माने दोहोरोमजों लोब्बा गोनां होननानै माने जों बुंनो हायो माने बैसागुखौ दिनै जोंहा बैसागुवा माबोरै आरो माब्ला जाजेेनदोंमोन बेखौ माने लिरनानै दोनखानाय जोंहा रेखा गैया ओम अब्लाबो माने नाथाय अब्लाबो नाथाय जों बेखौ बुंनो हायोदि बैसागु फोरबोआ जौथाइ बोसोरनिबो माने बांसिन फुराना नङा होमब्ला नोंथां औ नाथाय सैथो खोथाया बेनो बैसागु सोदोबा माने मोननै सोदोबनिफ्राय फैनाय होननानै जों बुंनो हायो ओ एब्ला मोननै सोदोबनि फैनाय ओ जेरै बैसा आरो आगु ओ जेराव बैसोआ माने बोसोर आरो आ गु माने गोदान बेनिखायनो बैसागुनि मि निङा जादों मिनिङानो माने जाहैबाय गोदान बोस ओ गोदान बोसोर एबा बोसोरनि जागायजेेननाय जायखौ जों ओ माने एप्रिल दाननि माने गेजेराव फालिनाय जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां
जोंनि जोंनि माने आजै आजौफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दिनैसिमबो माने आबाद मावनानै जाग्रा बेनिखायनो माने जोंहा आबाद मावनाय होनबा माने आबाद मावनायनि सम आरो बोथोरजों बोथोर थायो ओ जोंनि माने गोदान जोंनि माने गोदो गोदायनि आजै आजौफोरा माने बे बे माने बोथोरखौनो माने बोसोर गोदान एबा बैसागु हिसाबै माने रंजा बाजायै फालियोमोन आरो नोंथां। ओ जेरै माने मोसौ मोसौ थुखैनाय माने मोसौ थुखैनानै माने मोसौखौ मान माने मान होनाय मान होनाय होननानै माने जों बुंनो हायो माने मोसौखौ माने जोङो ओ बिदिनो गोदान बोसोर नालाय बिनिखायनो मोसौखौबो जोङो गोदान गस्ला बिदि माने थुखैनानै गस्ला गानहोनाय जायो। औ जायखौ बुङो जोङो मोस सौनि गस्ला होनना बुंङोबा जेरै फागा गोदान एबा दोनदाल गोदान होनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां औ मोसौनि थाखायबो माने गिबि सानावहाय मोसौखौबो जों थुखैनानै बिदिनो मोसौनि नामाव आर'ज खालामनाय जायो। जाहाथे बियो ओ बोसोरै बोसोर बिदिनो फिसा होबाय थानो हाथों बिदिनो थांनानै थालांबाय थानो हाथों होननानै मोसौखौबो जों आर'ज गाबो आरो नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ गामिनि सुबुं बा ओ जेरैहाय ओ उन्दैया माने गेदेरखौ खुलुमनानै माने बिनिफ्राय बोर लानाय ओ आरो गेदेरा उन्दैजों माने खुलुम जानानै उन्दैनो माने बोर सास्रिलायनाय बेफोर बायदि जोङो माने सनमान खालामलायनाय एबा मानिलायनाय मान खालामलायनायखौ जों माने नुनो मोनो बैसागु दानावहाय उम बिनि गेजेरजोंनो माने जोंहा बैसागु होननानै बुङोब्ला ओ गोबां सुबुंफोरानो माने ड्रेस गोदान गोदान बायो जेन ओ बैसागु बोथोरावहाय रंजानो थाखाय जेरै ओ जोंना बर' आइजोफ्रा जेरै गोमो दख'ना गानो। गोजा ब्लाउस गानो गोजा फालि लायो बिदिनो ओ खेरा गा नो बिदिनो आरो आसान संखा गानो बिदिनो खानियाव बिबार थुयो ओ माने समायना रमायना समायफ्लेलायनाय माने बेफोर बायदि देलायनानै ओ बैसागु रंजानो एबा मागिनो ओंखारबोयो आरो नोंथां जेरै हौवाफोराबो जोंना आथिखालावथ' आर'नाइ गस्ला ओंखारबाय नङा होमब्ला नोंथां ओ औ बे आर'नाइ गस्लाखौ माने हौवाफोरा गानो आथिखालाव बैसागुआव आर'नाइ गस्ला आर'नाइ गामसा बिदिनो आर'नाइ लानानै बिसोरबो खाम सिफुंफोरखौ लानानै माने ज' ज' ओंखारबोयो आरो नोंथां। माने गामियाव मोसानानै मागिनायनि अनगायैबो माने गुबुन गामियावबो माने जों मोसानानै मागिनानै माने लानानै फैनो हायो बै सागो बोथोरावहाय औ बिदिनो बर' गामियाव माने खाम सिफुं जथा सेरजा जाबस्रिं दामनायदोंनो माने बेसेबांबा माने समायफ्लेखायो आरो माने जोंना बर' गामिया बैसागु बोथोरबा खाम सिफुंनि औ रिंनायजो जोंनो माने गोमनायजोंनो बेसेबांबा समायफ्लेखायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोंना बैसागु बोथोरावहाय उ जेरै दावसिन दावउलाफोराबो रंजायो बिदिनो दाउ खौवा बैसागो बोथोर सौ फैबा माने खौरां लानानै फैयो होननानै जों बुङो ओ बिदिनो ओ सिरिनानै थानाय बिफां बिलाइ राननायफोरावबो माने बैसागो बोथोरनि अखा हानाय जों नो माने औ गोरलै महर लानानै औ गोरलै महर लानाय बि बिदिनो बायदेमलाय सुदेमलाय बैसागो बोथोरनि सिउ सिउ बारजों माने बिसोरबो मोसायो आरो थां ओ जेरैहाय सुबुं माहारिनि गोसोआवबो मान बैसागु बोथोराव जाखांनाय जायो थिग बेबायदिनो दाावसिन दाउलाय बिफां लाइफांफोराबो माने बैसागो बोथोरावहाय बेसेबांबा बायदेेमलाय सुदेमलाय रंजाखाङो आरो नोंथां बिदिनो माने बैसागो बोथोरावहाय जोङो गोबां जायगा बेरायनाय जायो बिदिनो गोबां जायगायाव थांथिङो थांथिंना फैनानै माने बिदिनो ओ गाज्रि मो जां बारहावा लोगो मोनबोयो ओ बिदिनो लोगो मोनबोनायनि थाखाय जों जेननो माने गामियाव जेबो लोमजा साजा जाया होननानै माने बैसागोनि जोब नायावहाय मोनसे माने फुजा फालिनानै फालियो आरो माने जों गामियावहाय नोंथां बे फुजायावहाय माने बिदिनो ओ गोबां जायगा बेरायना फैनायफोरखौ एबा गाज्रि बारहावा लोगो मोननायफोरखौ माने एरायथों होननानै जोंना बोर बिनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो बैसागो बोथोरनि गोरलै गोरलै फिथाइ गोरलै गोरलै बिदिनो बिबार बेफोरखौ माने ओ जोङो गामि गामि खांथिंना लाना फैनानैहाय ओ बै फुजा जोबबाथाय जोंना मोनाबिलि समावहाय ओ लाना थांनाय जा जायो लाना थांनानै जोङो बेवहाय मदाइफोरखौ बिदिनो होनानै लांनाय जायो गामिनिफ्राय ओ होना लांनानैहाय जोंना ओ बिदिनो गामि गामि बारोब्ला ससे लामायावहाय बिखौ फुजा खालामहैयो जेरै जोंना बैसागुआव गो गोखा गोखै बो जानाय जायो नोंथां बे गोखा गोखै जानायखौबो जोंना बे मदायनोबो ओ जोंना बाउनाय जायो आरो नोंथां न'खर न'खर गाव गाव न'खर न'खर लाना थांनानै बेखौ बे रायजोनि थानावहाय ज हैनाय जायो हैनानै मोनाबिलि समाव जेराव जोङो ओ फिथाइ सामथाइ खांथिंनानै गारहैगोन बेवहायनो बै मैगंखौबो गारहैनाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना बैसागो बोथोरा रंजा बाजायै बारलाङो ओ बेनि उनावहाय फुजा जोबो ब्ला इनि अखा फिन बिनि अखानायनायै जोंना गामिनि गासैबो सुबुंफोरा मागिनानै मोन मोनबोनाय फैसा एबा माइरंफोरखौ माबानानै ओ ज' खालामनानै मान खाना जायो जे बिदिनो अमा बा बिदिनो बोरमा ओ बिदिनो लखेल बायनानै जोंना ज'यै खाना जानाय जायो आरो नोंथां माने बैसागो बोथोर जोबखांब्लाथाय बिदिनो जोंना बैसागो बो थोरा माने बर'फोरनि एंगार हायै मोनसे नेरसोन ओ थागोन जोंना बेयाव अरायसम थालांबाय थागोन नङा होमब्ला नोंथां औ बिदिनो नोंसोरनि ओनसोलावबोथ' बैसागु फालियो जानो हानाय नों थां नोंथाङाबो माने नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि बैसागु फालियो एसे फोरमायना होदो
औ जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदियैनो जोंनि एखे रोखोमैनो बैसागुखौ फालिनाय जायो जों बैसागुआथ' जोंनि बर'नि गास बर'नि मोनफ्रोमबो माने दाम दामनाय देनाय बेफोर गासिबो बर'नि मोनसे माने हारिमु आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
जों बैसागुआथ' जोंना बयनावबो एखे रो खोमैनो जायो जेरैहाय जों बैसागोआव जों गोबां गो गोखा-गोखै, मैगं-थाइगं खांथिंनानै जायो। आरो औ बेबायदिनो जों। गोदोरा उन्दैनो बोसोन होनाय बेनि ओमफ्राय उन्दैया गोदोनि बोसोन लानाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि खौ जों नुनो मोनो गोबां आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जों। जोंहा मोसौनि बैसागु होननानैबो बुंनाय जायो औ मोसौ थुखै बिनि फुंआव थुखैखांनायनि जेब्ला ओ अब्ला जोङो मोसौनो
औ।
धुपधुना सावनानै फुजा होनानै जों मोसौनि मुङै। गोदान गोदान गोद गोदान दिरुं खानानै जों मोसौ मोसौआ जाहाथे जोंना बोसोर बोसोर बारिबाय थायो बेफोरबायदि होननानै जोंहा फुजा
औ।
जों बे हराव जों फुजा होनानै बेखौ माने मोसौनि बैसागो होननानै। नाय जायो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा थ' बयबो माने बैसागु होनोब्लाथ' जों बयबो ज' ज' रंजाखायो आरो। अ बे बायदिनो गथ' गथायाइ बोराय बुरैजों बयबो ज' ज' मोसानो ओंखारलाङो। औ जों गामियावल' गामियाव गामियावबो मोसायो जों गुबुन गुबुन गामियावबो जों मोसानो थाङो। औ बे बायदिनो जोंहा बर'नि बर'नि बर'नि आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंहा जेरैहाय। दख'ना गो- दख'ना गोमो
औ।
फास्राया फास्रा गोजा ब्लाउस गोथां बेबायदि बिदिनो खानाय थखायाव बिबार फथा बेफोरबायदि लानानै औ हौवाफोरनि बेलायाव आरो जोंहा गामसा गोथां खालारनि आरो। आर'ननाइ गस्ला आरो बे आर'नाइ फालिला गस्ला गुफुर गाननानै जोंहा बयबो ज' ज' मोसानो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ बेबायदिनो जों बयबो ज' ज' ज' रंजायो आरो जोंहा बेबायदिनो सोरबा न'खराव मोसानो थाङोब्ला जों जोंहा बेबायदिनो बैसागोनि मुङै जखाय सेरेब होनाय जायो। साहा बा बुदगाजि जों बेफोरखौ मो मोसा मोसा थांनानै जोङो बेफोरखौ मोनजाहैयोब्ला जोंहा जोबोद। गोजोननाय मोनो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा मोसा मोसा जोंहा बेबायदिनो लास जेब्लाना बैसागोआ लास्थिं ज जायो अब्ला जोङो ज' मोसानानै मोननाय। माइरं एबा फैसाफोरखौ जोङो ज' खालामनानै जोंहा मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां औ। औ जोंहा बयबो लावखार औ। जोंहा बयबो जयै रंजा खुसि मिनि खुसि जोङो। बे लावखार ओंखामखौ जायो आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोंहा बैसागो जोबनायनि उनाव जोंहा मोनसे गामियाव फुजा फुजा लाखिनाय जायो। औ बेबायदिनो जोंहा बैसागोनि मुङै बेबायदिनो बे फुजायाव जोंहा गोबां गोखा गोखै मैगं खााबथिंनानै जानाय जायो आरो। औ बे फुजायाव जोंहा गोबां माने दुगस्रां लोबस्रां गोथार जानानै बयबो न'खरा गोथार न' बां लिरस्रांनानै जोङो बेयाव जों आर'ज। गाबहैनाय जायो आरो नोंथां। औ औ गामिनि सुख सान्थिनि साख। थाखाय जोङो आर'ज गाबहैनाय जायो आरो नोंग।
औ। बिदिनो माने ओ नोंसोरनावबो ओ बिदिनो जोंनि बायदिनो ओ एखेयैनो। बैसागुखौ फालिनाय जायो नङा ओमबा नोंग।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना दोननायनि समाबो जाबाय बा नङा।
औ नंगौ नोथां।
औ ओ नोंथांखौ माने उनाव लोगो मोनफिनसिगोन।
औ नोंगौ नोंथां।
औ औ नोंथां दे।